औ औ खोनादों। औ खोनादों।
अ अ
औ मा खालामदों नोंथां?
अ आं दङ बिदिनो जिरायनानै नोंथाङालाय?
औ आंबो जिरायनानै दङ।
औ
ओ बिदिब्ला सानैजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै।
औ सावरायजायो आयदाया मामोनबा?
आं दिनै माने सानदोंमोन जों ओ बा नोंथांजों आंजोंनि ओ जोंनि जिउनि बा लाइफनि गल्सनि बागै बा एमनि बागै रायजलायनो होननानै।
औ औ
औ ओ नोंथाङा बुंग्रोनो ना आं बुंग्रोनो नोंथां?
नोंथाङानो बुंग्रोदो जेनेबा माबायदि राय्लायनो सानदों नोंथाङा।
औ जेन'बा आङो ओ आंनि जिउनि एम बा साननाय फोर बेफोरखौ आङो बुंनानै होनि नोंथांनिसिम बा नोंथांजों एसे सेयार खालामनि
औ औ जायो।
औ आंनि साननाया आं जे दा जा स्टेजाव दङ
दायो आङो उम माने फरायगासिनो उ फरायगासिनो नालाय आं सासे फरायसा नाथाय आंनि साननाया बेनोदि आंनि एमआ आं सासे एसेबां आंनि फेमिलि बा नखर जेंनाफोरनि गिदिरबो सानाखै माने ओ जे आं गावनि आथिङाव गसंनानै आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ नायलांनो हानाय आरोे जे बेफोरनि ओ जेनेबा बेफोरनि न'खरनि न खरखौ मोजां बेंलांनो हानाय बेफोरखौ साननानै मोनसे मोजां ओ आंनि गावनि लामा दिहुननो हानाय आं बेखौ सानदों आ मा जायो आङो
औ
आबाद गायो नालाय ओ गोरान आबाद बेफोरबायदि आबादनि अनगायैबो गोरान आबाद मावनानै मावनानै ओ जोंनिखै न'खर खुङो आरो मानसिफोरा बिदिनो आंनियाबो बिदि थाङोना डाइरेक्टलिथ' बुंनो हाया नालाय आं जाथार गोन होननानै।
औ
बेनिखायनो माने बा बि बे नङाब्ला माने आङो ओ दायो फरायबाय थानाय बा आं लांफानाय आंनि स्किल ओ स्किल बानायनाय बा आं सोलोंनाय आङो आइ टि आइ इलेक्ट्रिसियान ट्रेदाव आङो दायो दङ नालाय सोलोंगासिनो दं नालाय आं बेजों मावनानै जायो मावनानै आङो जिउ खुं जिउ खुंलांनाय बेफोरबायदि बा आङो बिजों दखान खुलिनानै बिदि मावलांनाय बेफोरबायदि आङो साननानै दोनदों आरो ओ ओमफ्राय उनाव मा जालाङो नायनोसै नोंथाङा माबाफोर एम दङबा नोंथाङा ओ बिदि माबा फोर जानो साननाय दङ नों साननाय हनाय दङ नोंथाङ एसे फोर जागोना
औ औ फोर हायो औ आंथ' बिदिनो जेनेबा आंबो सासे स्टुदेन्टसो ओंखायनो गा गलाथ' जेनेबा गासैबो स्टुन्देटनियावनो थायो ओ गावनि जानो लुबैनाय बा ओ मावनो लुुबैनाय बिदिनो आंनावबो दङ जेनेबा आं आंनिखौ बुंबाथ' जेनेबा जायखि जाया मोनसे जब बा साख्रि मावनानै आङो ओ माने एसे सेभिंस खालामनानै आरो साननै साननैसोनि उनाव एसे ओ बिजनेस मावनो सानो आरो आङो माने गावनि ओ हेल' खोनादों ना नोंथां
औ
औ माने एसे औ माने एसे फार्स्टआवनो माने जब मावनानै आरो मोनसे सेभिंस खालामनानै ओ माने साइ सायदाव आरो एसे बिजनेस खालामनो आं लुबैयो आरो जेनेबा गावनिनो मोनसे अन ब्रेन्डफोर दिहुनन्नानै बा डिजाइनार दड्रेस फोर बिदिनि माने मोनसे ब्रेेन दिहुननो लुुबैयो आरो आंनि आङो ओ बिदिनो जेनेबा बेल' नङा खायसे ओ साख्रि नङालासिनो जेनेबा दाथ' ओ बिराद खाम ओ थांनानै थानायनि बिराद माबा दङ ओ मा होनो इखो लामा दङ जेनेबा ओंखायनो आं बांसिन माने साख्रिनिख्रुइ माबाखौसो ओ बिजनेस लाइनखौसो एसे मोजांसिन मोनो आरोना हेल' हेल' खोनायाखै नामा मानथा हेल' हेल' हेल' हेल' खोनायख नामा हेल'